खोन
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों फंनैसो खोथा रायज्लायनो होननानै आं हरदोंमोन।
औ रायलायजागोन नोंथां।
औ बे दासान्दिनि बोथोर आरो गोदोनि बोथोरखौ लानानै आं एसे मोजाङै सावरायनो होननानै सानदों आरो।
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन।
बे बोथोर बोथोरजों लोगोसेनो जोंनि बे आबाद मावनायाव गोदोनि बाद आरो दानि आबाद बेयाव मााबोरै गोहोम गोग्लैदोंबा माबायदि सोलायनाय नुजाथिदों? बेनि बागै सावरायलायनो होनना सानदोंमोन आरो। औ औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां खोनासंदो। गोदोनि समनि बोथोर आरो दानि बोथोर होनना बुङोब्ला बेवहाय गोबां फाराग जों नुनो मोनो।
गोदो आजै आजौ बा आबै आबौमोननि समनि बोथोर
औ
नैबे नैजिसे जौथाइनि बोथोरजों जोबोद आलदा होनना बुंनांगोन ओ गोदो जोंनि बोथोरा जोबोर थान्दा आरो नांगौ रोखोमनि अखा नांगौ रोखोमनि सान्दुं बिदिनो जों नांगौ रोखोमनि जानाय लोंनाय गोथां मैगं थाइगं जों ओ रासा रासायनारि हासार गैयालासेनो जोङो ओ बेफोरबायदि ओ जोंनि न'आवनो बानायनाय हासारजोंनो जोङो मैगं थाइगं बेफोरबायदि मोनजानो हायोमोन आरो गोदोनि समनि बोथोरनि जिथु बारहावा बेफोरो जोबोद मोजांमोन आरो मिथिंगायारि बारहावा जोबोद मोजां ओ गुसुु बार ओ गोलोम बो बोथोरनि समाव दुब्लि फोथारफोराव मोजां गुसु बार बेफोरबायदि बारनायखौ जों नुनो मोनोमोन गोदो बिदिनो आबादफोराबो मोजां जायोमोन नांगौ रोखोमनि अखा नां गौ रोखोमनि सानदुं बेफोरनि मोननायनि जाहोनाव गोदोनि आबाद फोरा जोबोद मोजां जायोमोन आरो
नोंगौ नोंगौ
बै गोदोनि बोथोरखौ रुजुनानै नायोब्ला दा नै बे समाव जोङो बोथोरखौ ओ जेबो आसा खालामनो हाया ओ मालाबा दसेनो स सान्दुं मालाबा दसेनो अखा ओ नाङै समावनो सान्दुं नाङि स समावनो अखा बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ जा जाहोना जाहैबाय गोदोनि समाव जोबोद नांगौ रोखोमनि दंफां लाइफां मिथिंगाया बुंफबनायमोन आरो दाउमा दाउसा दाउसिन दाउला जिब जुनार गोबां दोङमोन आरो ओ नाथाय नैबे स समाव सुबुं माहारिया ओ बिगियाननि आयदायाव जोबोद गोजौ थाखोसिम थांदोंब्लाबो जोंनि खायसे अरनबारि बै मिथिंगाफोरा जोबस्रांलांनो हमदों आ नांगौ रोखोम रोखोमनि दंफां लाइफांफोरखौबो दानलांदो बिदिनो ओ एम्फौ एनला ओ मोनजाया जालांदो दाउसिन दाउलाफोरा जों दोनै माइ आबाद बा जिखुनु उफेरा मैगं थाइगंनि आबाद मावोब्लाबो रासायनारि हासार हासार होनाय जायो एम्फौ थैनाय जेरै ओ बेफोरबायदिनो जा जाहोनाव जोंनि जिथु दाउसिन दाउलाफोरा ओ एम्फौ मोनजायैनि जाहोनाव थैलांनो हमदो गोमालांनो हमदो ओ जाउनाव बेबायदिनो अरनबारि फोराबो जोब-जोबस्रांलांनो हमदो थिग बेबायदिनो जों मानसि माहारिनियावबो जोबोद गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो बोथोरा जोबोद सानसेनि उनाव सानसे दिनै एसे गाबोन एसे सोलायलांगासिनो आरो दुंनायाबो बांलांगासिनो नांगौ रोखोमनि अखा जों मोन हायाखै नांगौ रोखोमनि जोंबो बोथोर मोननो हायाखै आरो ओ नों थाङा बेनि सायावाव माबा फोर बुंनो सानो नामा
औ औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा औ हादों नोंथाङा हादों औ
बायदिसिना नोंथाङा मा बुंनाय बायदिनो राज रासायनारि हासार आरो माखासे मुलिफोर बाहायनायनि थाखाय दा जोङो गोग्गो फसल आरो गोग्गो मैगं थाइगंखौ जों मोनजानाया जोबोद खम जालांबाय
औ नंगौ नोंथां
जाउनाव जोंहा जोंनि देहाफोराबो जोबोर ओ खहा जादों लोमजानाय बेराम आज जाराबो बांलांनो हमदों
औ
बायदि आरो। ओंखायनो जोङो जे से हायो।
औ
जौगादोंब्लाबो जोंना जुगा जौगादोंब्लाबो हानाय मानि जोङो जेन थिंगायारि हासार बाहायनानै। जोङो जेन माखासे से मानिखौ जेन बया बाजारनिफ्राय बायना जायालासिनो
औ
दोनाय हासार होनाय मैगं थाइगंखौ फ्राय बायना लाबोआलासिनो गावनि नआवनो एसे ए एनला मिथिंगायारि हासार बाहायनानै मोजाङै जोङो आबाद मावनानै जायोब्ला जोंहा देहायाबो गोग्गो थागोन।
औ नंगौ नोंथां औ औ।
औ आरो बोथोरखौथ मा बुंबावनो बोथोरा जोंना दा नांगौ बायदि समाव ना अखा मोनो ना नांगौ समाव जों सान्दुं मोनो। दानो औ अखा दानो सान्दुं बेबायदि जायो आरो। बोथोरा जेबो दाना माबा गैला थि सम गैला जानला मानला स समावनो अखा हाद्लायो जानला मोनला समावनो
औ औ खोनादों ना नोंथां?
जोंना बे आबाद मावनायाव जोबोद खस्थ जायो आरो माइ आबाद मावनायाव
औ औ जायो औ जायो जायो औ ओ नोंथांनि बुंनायखौ एसे ओ आबुङै बुंबा मोजां जायो खोनायाखै ओ नोंथांनाव नेटवार्कआ मोजाङै दंना खोनादों ना नोंथां
खोनादों खोनादों ना नों
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों औ
टाउनाव जोंना देहायारि माखासे बेराम आजाराबो जालांदों सान्दुङा गोबां दुंदों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
अजन थोरफोआबो जोबोद गोबा जालां दों दंफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव औ हाग्रामा अरन बेफारि औ बेफोरो जोबोद जोस्लुलांनो हमदों दों नालाय
औ बे बिथिङाव आं नोंथांनो बुंनो सानदों ओ गोबां सानदुं दुंनायनि जा जाहोनाव जों सुबुं माहारिनि बा जिब जुनारनि जोबोद गोहोम गोग्लैनायखौ आं एसे बुंनो सानदों आरो ओ बिदिनो नांगौनि बांसिन सान्दुं दुङोब्ला बे सान्दुंनि जिथु ओ फान्थाव गाब होनना बुङो बे फान्थाव गाबआ जोंनि देहायाव बा बिगुराव बा जिब जुनारनि मोदोमाव नाङोब्ला ओ बिदिनो बिगुरनि बेराम जायो होननानै आं मिन थियो ओ जों बिगियान आय याव ओ फराय संना नायोब्ला जों नुनो मोनो औ ओ बे बिथिङाव नोंथाङा बे बेरामनिफ्राय बारगनो थाखाय जों सानदुं दुंसेयावबो माबायदि खालामनो हायो राहा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
थ दा जोंहा गोथौयै साननो थाङोब्ला जोंहा जेबो बिदि राहा लामा गैला मानो होन
औ नोंथाङा खोनादों ना?
अरन सिफायनायखौ जोङो खम खालामनांगौ आरोखि।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो बिफां लाइफां गायनायखौ जोङो देबलब
बोजोबनांगौ नोंथांआ औ हादों नोंथां खोनादों। आ
हेलौ नोथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ जोंना जिहेथु बायदिसिना हाबाफारि जेरै जोंहा माबा मोनसे मिथिं दावथिङानो जा माबा मोनसे प्रग्राम बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो बिदिनो आबहावाजों लोब्बा लाखिनानै मिथिंगाजों लोब्बा लाखिनानै दंफां लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ लाखिनांगौ ओंखायनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंनि मिथिंगाया सोमखोर बुंफबफिनगोन आरो मिथिंगा आबहावाया जोंना गोग्गो जानानै थागोन आरो।
नंगौ थारैनो जों ओ मिथिंगाखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो आबहावाखौ मोजां लाखिनो थाखायनो जों सोमखोर लाखिनो थाखायनो ओ जों मुलुगनाङैनो बा झुन होनना बुङो बेखौ जों फालिनाय जायो। ओ बैसानखालि जों गासै बे मुलुगनाङैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो बिफां गायनाय।
औ नोंथां।
बे हाबाफारि खौ लानाया जोंनि जोबोद मोजां। ओ नोंथाङा खोनानो हादों। ना? ओ बे बा जुना बे बा जुना थारैनो मिथिंगाजों लोब्बा गोनांमोन। मोनसे ओ जिबोद मोजां सान आरो। ओ बै सानखालिनि अनगाबो जों ओ जों नैबे आथिखालाव सानदुं दुंनायनि थावरिनो हायै जिथु जाहोन बे जाहोन खौ जों जानगाराव दोननो हायो आरो। ओ
हायो
जानो हागौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि दंफां लाइफांनि आंखाल जानानै दं ओ जाहोनाव दुंनाया बांदों गासै बुहुमनाङैनो दंफां लाइफाङा जोबलांनो हमदों। नोंथाङा बेखौ मिथिखादो जानांगौ।
मोनथिदों मोनथिदों।
दा नोंथांजों जिखिनि रायज्लायबाय नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ होनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो ओ आंनोबो नोंथाङा होबाय जोबोद गोजोननाय मोन दों नोंथाङा जु दि माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला सोंजागोन आरो गैयाब्ला उननि समाव आं लोगो हमगोन होननानै नोंथांखौ बुंबाय।
औ औ नोंथां उननि समाव आरोबाव जों मोजाङै सावरायबावगोन। अ दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो जोंनि सावरायलायनायखौ दोनथबाय होननानै आङो नोंथांनिसिम फोरमायनाय जाबाय आरो। दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।